हेलौ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय हेलौ नोंथां।
औ नों थां खोनादों ना?
खोनाबाय खोनाबाय
नोंथखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिननानै जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां औ गोजोननाय मोनबाय औ।
दा जोङो माने आबादारिफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आं सावरायजागोन ना? औ दा आं बुंलांनोसै नोंथां। आबादारि आबादारि ब्लाथाय जों मा बुजियो जाय माने आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलाङो गाव माने गावनि जिउखौ सालायलाङो बेखौ जों आबादारि होननानै मिथियो। दा आबादारिफोरा औ आबादारिफोरा जोंनि थाखाय मानो गोनांथार आरो जोंखौ मा हेफाजाब होयो बे सायावबो जोङो लांनो हागोन नोंथाङा जेनबा दा आदै जोंनि थाखाय गोनांथार बादि हेफाजाब होयो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। गोन
औ दे बुंदो
औ नोंथां खोनादों हागोन नोंथां। आं दा बुंनिसै ओमबा आबादारिया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारियानो जोंनि आ आबाद मावनानै जाग्रा ना हारि आरो। दा आबा दा गो मानो गोनांथार होनना बुंङोब्ला जोंनि गोबां सुबुंफोरानो जोंङो गामियाव थायो आरो गामिनि जि फोथार दुब्लि फोथार आरो गामिनि गावनि थांना थानायनि राहाखौ ओ थिखांना लानो थाखायनो जोंनि आबाद मावनांगौआ जोबोद गोनांथार आरो। आबादारिफोरनि थाखाय दायो आंङो औ आबाद मावनायखौ आबाद मावनायनि आंङो गोनांथारनि सोमोन्दै आंङो बेखिनिखौ बुंबा फोरमायहरबाय नोंथां थांङा आबादारिफोरनि सायाव आरो मा मा सान्दों एसे फोरमायहरनो हागोन नोंथां।
औ ओ आबादारि आबादारि होनना बुबुंङोबाथाय जेनेबा आबादारिफोराथ' आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुंङो बेखौ आं बुंखाबाय नोंथां ना बिनिफ्राय बिसोरो गावनि जिउ खौ फुंनायजों लोगोसे जेनेबा गुबुनखौबो गुबुन नि जिउखौबो सो ओ जेनेबा सालायलांनाय हेफाजाबै मानोना जों आबादारिफोरा आबाद मावोब्लासो जेरै दा माइ आबाद माइ आबादनिफ्राय जों मा मोननो हायो माइरं माइरंफि जोंङो ओंखामखौ जायो जाय जोंनि आसामनि मानसिफोरनि थाखाय बे ओंखामानो गाहाय जेनमा जामुं बे ओंखामखौ जोंङो माइ आबाद मावनाय जे मोनो जेनेबा बेखौ आबादारिया सोरनि मावाबा माइ आबादखौ जों गोबां जेनेबा टाउन सोहोराव थानाय साख्रि मावनाय सुबुंफोरा माबायदि ओंखामखौ जानो मोनगोन। जुदि आबादारियानो आबाद मावाबा बिनिखायनो आबादारिखौ जोंङो बिसोरो उन्दै थार खो जेनबा गोरलै जेनबा गाहाय थाखोनि सुबुं होनना जों माबाबो जेनेबा मुगैनांङा जेनेबा नेवसिनांङा जेनेबा आबादारिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां, आरो आबादारिफोरा बेबायदिनो ओ गोबां बोथोर लानानै बोथोर आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरै दा बिसोरो गिबियावनो दा दैज्लां बोथोर नंङासै नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
राव आबादारिया बांसिनानो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा आबादखौनो मावनानै जायो दा दैज्लां बोथोराव बिसोरो माइ आबाद मावो। फाय माइ आबाद औ बे माइ आबाद मावो आरो बिदिनो माइ आबादजों लोगोसे मैगं थाइगंबो मावनाय जायो जेरै ए दैज्लां बो थोराव मोननाय मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव ओ लेस्रा जिंखा ओ ओमफाय फाथकारेला ओमफाय केरेला आरो ओ जोगोनार ओ थाइसुम बायदिखौ मावनाय जायो जेनेबा जाय ओ बेफोर आबादखौ बिसोर मावो आरो हाथाइफोराव फानहैयो जाय बेफोर हाथाइफोर फाननानै बे आबादारिफोरा रांखौ मोनो आरो रांखान्थियारि बिथिंङाव बिसोरबो जौगासार जायो आरो गुबुनाबो बेफोर आबाद मावनायनिफ्राय फिथाइ मोननायखौ बायनानै थांना थानायाव जेनेबा जामुं नांगौ जायो थांना थानायनि थाखाय मानसिनि थाखाय गुबै नांगौ जानाय जेनेबा आदार आदारखौथ' मानसिनो नांखागोन ना बिफोरखौ बायनानै जायो जायनि थाखाय जों मैगं। थाइगं आव गोबां भिटामिनफोरखौ जोङो जानानै मोननो हायो मैगं थाइगंनिफ्राय। आरो बि। ओंखाम ओ जेनेबा माइफोरखौबो बायनो फानो दाना हाथाय बाजारावहाय आबादारि आबाद मावनानै माइबो फानहैयो बेखौ बायो जेनेबा गोबां गोबां गोजानाव साप्लाय हरो जायखौ जों मिलफोराव सौनानै माइरं दिहुननानै ओ माइरं। खौबो फानो आरो बिदिनो जायो ओ बिदिनो आबादारिया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार ओ बिदिनो दाना ओ मानो मोनसे सरखारखौ आसाम सरखारखौ मोनसे जेनेबा पि एम किसाननि मुङै रां थिसनना होनाय। खौबो जों नुनो मोनो नङासै नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो।
बिबादि जेनेबा गाहाम जादों बेफोरो जेनेबा। सिखिम फोरा। जेनबा बेफोरो औ माबाया आसनिफोरा जोबोद मोजां मानोना आबादारिफोरा जोंनि। थाखायनो बेसे खस्थ' मावो बेसे खस्थ' दुब्लि फोथाराव मावनानै आबाद फोथांनायाबो बिसिनि थाखाय गोरलै नङाना बिसि बिसोरो खस्थ' मावो। माब्रौयदि बिसोर हाल माव एवहैयो। माइ गायो बिनिफ्रायसो जों जामुं जानो मोनो बेनिखायनो। कारा आबादारिनि बिथिङावबो नोजोर होनांगौआ गोनांथार आरो होदोंबो जोंनि आसाम सरकारा दा जोबोद जां खामानिखोनो मावगासिनो आबादारि पि एम किशाननि मुङाव गासिबो न'खरावनो जेनेबा जाय आबादारि दं गामियारि ओनसोलावथ' बांसिन आबादारियानो गोजा मान सिफोरा सिबुंफोरा बिसोरनि थाखाय। रां होदों दा दाख्लै बावैसो एबार नैबे दानावसो आरो आबादारिफोरनि थाखाय रां हाबनायखौ जोङो सोना होदों होनना मिथिनो मोनदों दा बे फोरबायदि स्केमखौ हायोबा ज जोङो जेनेबा लाबोनांगौआव आनो होनांगौ जों आबादारि फोरफोरखौ हेफाजाब जों जेसेनो होयो जोंनि थाखाय मोजां बिसोरबो होमबासो थुलुंगाखां जागोन आरो आबादखौ मोजाङैनो मावनो हासिनगोन गोबां बिबांनि आबाद मावनानै जेनेबा जों मानसिफोरनि थाखाय थोजासे जामुंफोरखौ जोंनो जगायनो हागोन। दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबा फोर बुंनो सानदों नामा?
आबाद माव आबादारि आबादा रिनि सायाव आं बेखौ बुंनो सानदों ओ गोदोनि दिनाव जोंनिया माइ आ बादफोरा ओरैनो जि दुब्लि फोथारफोराव मैगं जा माइ माइ आबाद जा मैगं आबाद जा जिखुनु मोनफ्रोमबो आबाद जा जिखुनु जाया बेफोरखौ जोङो सिगाङो ओ ओहो गामिनि न'नि मोसौ खि हास सार एबा रासा-रासायन बिगियान होननाय बे फोरजोंनो जोङो ओ बि उम मावनाय जायोमोन हासारजों। न'नि हासारजोंनो जोंङो मावोमोन। आरो दा दा नोजोर बोयोब्ला नुनो मोनो दा एसे मुलि होनाय बिबांफोरा गोबांसिन जाबाय गामियावनो जा, अबावबा‌ जा बबेयावबा जा।
औ।
ओ मैगं आफादफ्राव आ ब्रा मैग्रं-मैगं आबादफोराबोथ' दा ओ मुलि नंङाब्लानो जाला दानिया। बेफोरनि बेफोरनि खारनाबो खारनबो दंङ। आरो ओ दुब्लि फोथारफोरावबो जोंङो दानिया इउरिया सारसै, एम्फौनि मुलि साराबा दानिया माइ आबादफोरखौ नस्थ' खालामो।
औ।
बेफोरबायदि जेंना माखासे सोमजियो
औ सोमजिदों दा गोबां जेंना नुजानायखौ जों नुनो मोनो मानोना जेनेबा बिफां लाइफाङाबो खम जालां बेहायना दैनि आंखालबो नुजायो आबाद मावनाय बेलायाव माइ आबाद मावनायाव दैया गुबै दै नांथारगोन नाथाय बेफोर दैखौबो जोंङो खायफा जायगायाव जेनेबा जोबोर आंखालखौ जों नुनो मोनो दा बेबायदि दैनि आंखालखौ जों माबायदि सुफुंनो हागोन बेनि सायाव नोंथाङा बुंनो सानदों ना
ओ दैनि आंखालखौ जोंङो सु खुंनो होनोब्ला गोबां रोखोमनि हायो जोंङो बबेबा बबेबा दैमा दै ओ-दुब्लि फोथारफोराव जेनेबा ओ बबेथिंबा दै बोहैबोनाय मोनसे दंगफोर थायो बा इसे दैमा फोथायो बेखौ जोंङो गोजौ बिफानाव जोंङो एबा आसाम सरखाराव जोंङो मोनसे स्किमफोर लानानै सुइस स्टेट बहायनानै जोंङो बिदिनो ओमफाय जोंङो आबाद दुब्लि फोथाराव जोंङो आओ दंग बानायनानै जोंङो लांनो हा हायो
औ
जोंङो नांगौ रोखोमै बाहायनो हागोन आरो होमबाना दा आं आबादारिफोरनि ओ आबादारिफो फोरनि आं सायाव आं बेखौ बुंनो लुगैयो। दा आबादारिफोरा गाव गावबागावनि समाव जोङो माने खामानिखौथ' मावखायो जों आबादारिफोरा। ओ एसे आरो ओ सांग्रांथि जानांगौ आरो दानि बोथोरफोरखौ नायनानै। आरो सिगांनि बायदि नंला ओ एसे बिगियाननि हेफ फाजाब लानानै मावनांगौ आरो।
औ दा बेबायदिनो नों थां होननाय बायदिनो दैनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बेबायदि दंग' दुंला सावना होनाया साखाथि खालानि दै थानायनिफ्राय दैमाफोरनिफ्राय लांजायो सुइसपिड बाहायनानै। आरो बिदिनो स-सलार सिस्ट देम बहायनायखौ नुनो मोनो नङा नोंथां दाना दुब्लिफोराव सलार सिस्टेम बाहायनानै दै खौ माने दिहुननाय जायो। जेराव सेल' बहायनानै बेवहाय ओमफाय बोथोरखौ लोब्बा लायालासिनो बेबायदि सलार सिस्टेमजोंबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव जों मानसिफोरा जेनेबा आबादारिफोरा ओ मेसें बोथोरावबो उफ्रा खेथि मावो। जेनेबा मेसें बोथोरावबो औ औ अखानि दै मोनाब्लाबो बेबायदिनो सलार सिस टेमनि गे सेरजों बा बिदि दंनि फोरनिफाय लाब नानै औ ओ माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो ओ बेफोर माने जोबोर मोजां मोनसे जेनेबा थासारि सोमजिहोदों। ओ जेराव माने दुब्लि फोथारखौ लान्दां दोनालासिनो बेवहाय जोङो माबा मोनलाबा माबा मोनसे आबाद मावनो जुजियो आबादारिफोरा बेबायदि दिनो बेदिनो मैगं थाइगंफोरखौबो मावनाय जायो आ बादारिफोरा
औ
औ
दायो नोंथां औ दे
जोंना समा जोब्बाय न'
औ दे नोंथां दे